औ खोनाबायना नोंथां? औ खोनादों औ ओ। जों होनबा दायो माने सोलोंथाइनि फारसे बा जोंनि बर' समाजनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सोलोंथाइनि फारसे बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलोंथाइया माबोरै मानि थाखाय गोनांथि जों बिनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां। औ औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो नामा। औ औ औ।
दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव
औ औ।
दा बिदिनो जोंनि बर'।
मुं फोरा जे गिदिर गिदिर। साख्रि मावनाय बेफोराव गोबां खम औ। आसि बिजौआवनो साननानै मोननाय बेबायदि औ नंगौ। दा बेनिखायनो औ जोंनि एसे औ।
जोंजों समान बैसो एबा जोंनिसाय उन।
उन्दैयाव फरायनायनि फारसे एबा जोबोद गोसो होनांगोन आरो। बिसोरनि बिमा बिफाफोराबो बिसोरखौ औ।
फरायनायाव जे। गोसो बोहोनो हानांगोन एबा फराय।
फरायहोनो हानांगोन औ नंगौ।
अ दा बिदि नो।
जोंनि सुबुंफोरा जे मयाव एसेबां औ।
गोबां फरायनाय सुबुं गैया बेनि थाखायनो दा जोंनि गेजेराव जे गामि।
गामि गफा फोराराव। औ गासिबो औ नंगौ औ। औ दाबिदिनो औ।
जोंनि गेजेराव बे सोलों हारि जौगाहोनो थाखायब्लाबो एबा गावनो। न'खर खुंलांनो बिनि थाखायबाबो फरायनाया जोबोद गोनां।
जोबोद गोनां औ नंगौ औ। दा बिदिनो। गोदोनिफ्रायनो जों गेजेराव बुङो मोन जे औ।
हिनजावसा सुबुंफोरखौ फरायहोआ एबा गोदो हिनजावसा सुबुं।
सुबुंफोरखौ स्कुलाव थांनो होआ औ औ बेनि थाखायबो। औ जे। जोंनि गाव फरायनाय सुबुंफोर बिदि गैया औ। दासिमबो बेबायदिबो जायो औ जे। औ जोंनि गोजान गोजान एबा औ हादान गामिफोरनि। बे निफाय जे स्कुल फरायसालि बेफोरो गोजान गोजानाव जायो औ एनिफ्राय दा।
फरायसाफोरा थांलाय फैलाय खालामनो गोब्राब जायो एबा थांलाय फैलाय खालामनो हाया।
औ नंगौ बिनि थाखायबो जे खायसे खायसे औ। सुबुंफोरा जे फरायसालियाव थाङालासिनो थानांगौ जायो।
औ।
नंगौ दा नोंथाङा औ सानो जे फरायनायनि बागै औ औ औ। औ औ ओ नों। नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ सोलोंथाइ। होनोब्ला माने जोंनि। ओ समाजाव माने सोलोंथाइनि देरसिन जेबो गैया होननाखौनो जों बुंजागोन नोंथां। औ औ।
जे सोलोंथाइया गैयाब्ला जोंनियाव गोबां रोखोमनि साननाय हनाय मानि गोदोनि गोरोन्थि बुजिलायनाय जों बेफोरो सोमजियो आरोखि नोंथां जेरै बुं थाङोब्ला गोदोनि दिनाव माने जोंनि समाज माने जा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलोंथाइयानो गैयामोन बा मोनसे बे ओनसोलाव सानै साथामाल' माने सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन बा गोजान गोजान जायगा यावसो सोलोंथाइ लाहैनांगौ जायोमोन होननानै जों खोनादों आरोखि नोंथां बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय सोलोंथाइ गैयैखाय माने जौगानायबो गैयामोन ओ गोदान गोदान माने सानखांथिया फैयामोन माने बबेया माखौ बुङोमोन जों बेखौ बुजियामोन आरो जेब्ला सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माने माने लासै लासै माने माहोनो बेखौ फैनानै माने सोरबा सा से गोरोङा बै समाजाव फैनानै बिसोरखौ बुजायबाय बुजायनानै सोलोंथाइया माखौ बुङो बुङो बेखौ मोजाङै बुजायनानैसो माने लासै लासैसो माने सोलोंथाइया आवगायबोदों खोना मोनदों गोदोनि दिनाव बबेबा बिफां सिं बा फाख्रि बिफां सिंफ्रावसो माने सोलोंथाइखौ ला नो गोनां जायोमोन मोन होननानै जों खोनादों नङा होनबा नोंथां औ औ औ औ बेनिफ्राय औ औ औ सोलोंथाइ फैनाया माने जोंनि सोलोंथाइया गोसारनाया जोंनि ओनसोलाव बारा गोबावखौनो जायाखै होननानै जों बुंजायो
औ औ सोलोंथाइजोंसो मानि सोलोंथाइ गैयाबा मानसिफोरा मा होनो माने बबे बेरामखौ मा जायो मा होनो बबे बेरामा जायोब्ला मा मुलि जानांगौ जों बेखौ मोनथिगोन नङा होमबा नोंथां? गोदोनि औ गोदोनि दिनाव बांसिनानो मा सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव मा होनो मानि सोर अबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौब्लाबो जों बेखौ थांनो गियोमोन रोङामोन नालाय रायज्लायनोबो मानि मा होनो बबेखौहाय औ सोलोंथाइ गैयि समावहाय मा ओ मा होनो बेखौ बेखौ ओ न'फोरखौ बोरै लुयो जों बेखौबो रोङामोन नङा होमबा नङा होनबा नोंथां औ सोलोंथाइ गैयिनि औ सोलों थाय गैयि समाव मानिे जों बल फोर माबोरै जोयोमोन जों बेखौबो रोङामोन मानो होनबा बल सोलों जोनाय सोलोंनायाबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां औ औ औ फरायनाय लिरनायाल' सोलोंथाइ नङा मा होननानै जों बुंना लागोन आबो मोनसे सोलोंथाइ मानसिनि सोलोंनाया औ बेफोरबायदि आरोखि नोंथां औ गोदोनि दिनाव मा होनो आरोबाव मा सोलि फोथायनायफ्रा जोंनि समाजाव गोबां रोखोमनि दंमोन नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला मानसिनाव औ जेब्ला मानसिनाव सोलोंथाइ गैया बा माबा मोनसेनि गियान गैया अब्ला जों माने जोंनि माने साननाय हनाया गोथौलेबे बेलनि बा गोथौआव साननो हाया अ जेब्ला गोजौआव साननो हाया अब्ला मानसि माखौबा साननानै मोनहास'वा अब्ला जों बेखौनो माने बे समाव जों खोमसि फोथायफ्लाङो आरो खि नोंथां औ गोदोनि समाव माने जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गोबां मानि सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव खोमसि फोथायनाय गोबां दंमोन आरोखि नोंथां बेफोरबायदि आरोखि नोंथां औ बिनि अनगायैबो आरो सोलोंथाइया मा होनो औ सोलोंथाइयासो मा जोंखौ माने साफा साब सिखोनबो थानो फोरोंङो मा होनो औ गुबुनखौ रायखुमानायफ्राबो सोलोंथाइ थायोबा जों खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां सोलोंथाइ गैयि समा मा गुबुनखौ रायज्लायनोल' मा गुबुनखौ रायखुमानो जों बिराद मोजां मोनो आरोखि नोंथां औ दा नों। जोंनि ओनसोलावहाय मा सोलोंथाइया माने बिसेबां जौखोन्दो दावगानानै दं आरो माबादायै सोलों सोलोंथाइ लानानै दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों
औ सार औ औ
दा जेरै सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव दासो जौगाफुदों एबा जाखांफुदो
खावदो औ औ दा बिदिनो
दाबो जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरा बिदि थायो जे बिसोरो बिमा बिफानि थिननायाव एबा रायनायाव बिसोर फरायसालियाव
बिसोरो आंनि थिनायाव एबा थांनो बिसोरो मा जायो क्लास ओइट नाइन बिदि मोनबाय बिसोरो स्कुलखौ गारहैयो आरो गावसोर
नि फारसे गोसो गैयि बिदि जायो।
बि बायदि जायो औ। गावनो एसे बुजिनांगोन आरो गुबुं औ जे गावनि न' खाथिनि एबा गोदो सुबुंफोर गावनि बैसोआव एबा बिमा बिफा बि मानिनानै औ बिसोर लानांगोन अब्लासो जों जिहेथु' जौगाहोनो‌हागोन औ। नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों सोलोंथाइ औ औ औ
औ
औ माने सोलोंथाइया माने जोंनि गुबै गि गुदि मा होनो मोनसे राहा जे सोलोंथाइ या जोंनावहाय मा साख्रि बाख्रिनिबो आंखाल जायो औ गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयिखाय जों मानि साख्रिखौ मारै मोनो आइ पि एसखौ मारै जायो डक्टर फोरखौ मारै जायो जों बेखौ मिथियामोन नङा होमा नोंथां सोलोंथाइया लासै लासै लासै जोंनि ओनसोलाव फैनानैसो औ जों मारै मास्टार जायो मारै नार्स जायो मारै आइ पि एस जायो मारै आइ ए एस जायो। मारै डक्टर जायो मारै पायलट जायो मारै इन्जिनियार जायो जों बेफोरखौ खौ मोनथिनो हादों नङा होनबा नोंथां औ औ औ नंगौ औ दा नोंथाङा माबा सोंनो? औ दा औ ए जे औ जेदि फरायबाय थालांबाल' जाया जे औ जोंनि सुबुंफोरा जे औ जि थाखो एबा मेट्रिक आनजादखौ होखांनायनि उनाव एबा औ
ओइस एस आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव जे मा
मा राहा लामा लाना फरायलाङोब्ला जे बांसिन जोंनि सुबुंफोरा। औ नंगौ नंगौ नोंथाङा थारखौनो सोंदों। औ जों माने जिबनाव जों जौगानो थाखाय माने जों मा गोबाङानो दिनैनि दिनाव माने मा होनो मेट्रिक पास खालामसै पिअ पास खालामसै बिए पास खालाम खालामसै माने ओरैनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। नाथाय बे दिन दिनैनि दिनाव माने साफिसेन्ट बा थोजासे नंला। होननानै जों बुंनो हांगोन आरोखि न' नोंथाङा मानो होनबा समजों लोगो लोगोसेबो माने गोबां माने रोंनायफ्राबो आवगायलांबाय बिनि थाखायनो मेट्रिक पास सल' जानानै जों मा खालामनो बि ए पासल' जानानै मा खालामनो बिए पास जानानै जों मास्टार साख्रि मोनो आरो खि मास्टार सा साख्रि मोननो थाखाय जों बि एड एग्जाम जों बि एड लानांगोन बोसोरनै
बिनिफ्रायसो जेब्ला जों बिएड आ कमप्लिट खालामो अब्ला जों टेट एगजाम होनो हागोन टेट एक्जामाव पास जायोब्लासो मा जोङो मास्टार साख्रि मोनगोन थिग बिदिनो जेरै बे नों माबा मोनसे ओ दिनैनि दिनाव आरो बेनि अनगायैबो साख्रिनि अनगायैबो मानि जों स्किल डेभेलपमनि नि थाखाय जोबोर गोनांथि स्किल देभेलपमेन्टा जोंनि ओनोलाव जोबोद गोनांथि जाय स्किला गैयाबा माने जों गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनो हाया मानो होनबा सोलोंथाइया स्कुल कलेजाव जों मा लेखानि सोलोंनायखौथ' जों मोनगोन नाथाय गुबुन गियानखौबो जों मोननो थाखाय जों माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट जेरै नोंथाङा इलेक्ट्रिसियान इलेक्ट्रिसियान जानो अब्ला नोंथाङा आइ आइ टि होलायनांगोन मबाइल रिपेरिं बानायग्रा जादों अब्ला नोंथाङा आइ आइ माबा आइथि आइ लाहैनांग गोन बेफोरबायदि रोखोमनि जों सोलोंथ थाइ लानानैसो जों आवगायलांनांगोन आरो खि नोंथां जेरै नोंथाङा फुटबल बलार जानो गोसोब्ला ओ स्कुल कलेजाव नों लेखा फरायबाय थानाथ' नों फिस दि खालामबथ' नोंथाङा फुटबलार जानो हाया नङा होमा नोंथां औ लोगोसे नोंथ नोंथाङा सोलोंथाइजों लोगो ओ स्कुल कलेजनि सोलोंथाइजों लोगोसे नोंथाङा बल जोन सोलोंनांगोन मोजां कचिं मोजां बल फोरोंग्रा मानि मा कचजों जों थांनानै सो सोलोंहैनांगोन आरोखि नोंथां होमबासो जों मानिे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हागोन जागोन बेफोरबायदि रोखोमनि आरोखिना नोंथां होमबा जोंना समथ' जाबायबो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ नों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथांबोजोंबो गोजोन्नाय थाबाय औ-औ